खोनादोंना
अ खोनादों
मा खालामगासिनो दं
आं दङ ओंखाम संगासिनो
औ होमबा जों दायो मोनसे आयदाखौ लानानै सावरायनोसै आरो
औ
आयदायानो जाबाय सान आरो हर बे मोनैनि फाराग माने बेवहाय जों मा खालामनो हायो जेनेबा जों मानो गोनांथि सान आरो हरा
अ अ औ औ
दा नोंथाङा बुंनो बुंग्रोनना
जानो बुंग्रोदो
औ दे होनोमबालाय दा जोङो गिबियावनो आं बुंनो सानदों सान सानखौ जोंनो मानो नांगौ माने सान माने सोरां आरो सान बे मोननैखौ आरो ना
उम
सोरां जोङो सोरांखौ जों जिउआव खामानि दामानि मावनायाव जोंखौ गोबां हेफाजाब खालामो
सान नङाब्ला बा सोरां नङाब्ला जोङो माबा मोनसे खामानिखौ जों मावनो हानाय नङा आरो।
औ।
माने सानासो जोंनो सोरां होयो नालाय बेखायनो जोङो गोबां गोजाननि जानथायाव गोजानाव जाबाय थानाय जिबादि थासारि बेफोरखौबो जों नु नुहरो आरो जों जेबो जेबो लाया लासिनो आरो ना जों मेगनजों नुहरो आरो जेब्ला जों हर खौ बुंनो थाङो हरबाथायथ' जों मेगनजों नुहुरा नालाय बायदिसिना मोनसे टर्च बा मानिबा लाइटनि हेफाजाब लानांगौ जायो नाथाय सानाव साना जोंना जेबो बेफोरबायदि लायाब्लाबो नुनो मोनो आरो सानावहाय दा जोङो सानावहााय बेबायदिनो जों साननि सोरांनि दारै जों गोबां खामानि मावनो हायो आरो
औ
सुबुंफोरा सानावनो बांसिन खामानिखौ मावो होननानै बुंजायो आरो
औ औ
आरो
सान नङाब्ला जोंनि खायसे मैगं थाइगंफ्रा जोंना मा जाया मोजाङै देरा मोजाङै ओंखारा बेफोरबायदि जायो आरो जोङो साननि सोरांनिफ्रायबो जों मा मोननो हायो मोनसे भिटामिन मोननो हायो जेबाददि जोंनि देहानि थाखायबो बेयो मोजां आरो दंफां लाइफांफोरनि थाखायबो मोजां जेरैबायदि साननि सोराङा जोंनि देहानि थाखाय भिटामिन बेफोरबायदिखौ जोङो जोंनो मोननो हायो आरो साननिफ्राय
औ औ
दा साननि सोरांनि थाखायसो जोङो दिनै आबाद मावनो हादों जोङो फालांगि खालामनो हादों जोङो बबेबा बबेबा जायगाफ्राव जों दावबायनो हादों जोङो सोर सान नङामोनब्ला सोरा नङामोनब्ला जोङो हयथ' दिनैसिम अबेबा मोनसे जायगायाव थांनांगौब्लाबो जोङो गोब्राब जानानै फैगौमोन बा जोङो लाइट आरो टर्च बारदि सिनानि गोनांथि जागौमोन आरो सान गैयामोनब्ला
औ
जोङो सान जानायनि थाखायसो जोङो जिउआव
जा गोसो जों बेखौनो खालामनो हायो दिनै मायाबाफोर खामानि दंब्लाबो जों थांब्रनानै फैनो हायो
बेबायदि जोङो राहाखौ मोननो हादों आरो। दा जों हर होननानै बुङोब्ला जोंहा हराव जोङो गोबां खामानिखौनो जों मावनो हाया हरा जोंनि सुबुंफोरनि रेस्ट लानायनि सम होननानै बुंजायो आरो
औ औ
अब्लाबो हरावहाय गोबां बेबायदिनो माने ओ खायसे जिबफोर दङ जाय जिबफोराहाय हरावसो ओंखारो आरो। जेबायदि जोङो बादामालि होनना बुंजायो। खायसेया बुङो बादालि बेफोर माने हरनि समावसो ओंखारो जेरैबायदि जोङो सियाल बायदिफोरा हरावसो ओंखारो माने बैसोरनि खामानि मावनाय समफोरा हरावसो होननानै बुंजायो आरो बेनि अनगायैबो जों बुंनो हायो बा खोनायो आरो। खायसे सिखावफोरनि खामानिफोरा हरावसो जायो होननानै खोनायो आरो
अ ओं ओं
दा बेफोरबायदि जोंङो थासारिफोरखौ मोननो थाङो आरो जोंङो हरावहाय ओ जोंङो नुनो मोनो टाउन सहरावहाय खायसे मानसिफोरा हरावसो खामानिफोरखौ मावो आरो।
नाथाय जोंङो सुबुं हिसाबै माबा मोनसे खामानिखौ जोंङो साना मावनो हायाब्ला खायसेया हरावबो मावो। लाइटनि दारै आरो खायसे खामानिखौ जोंङो हरावसो मावफानो गोनां जायो आरो जेरैबायदि आं बुंनो थाङोब्ला ओरैबायदि खामानिफोरखौ जों हराव मावनो गोनां जायो। जेरैबायदि निउस पेपार फुङावनो नोंङो हर थारनांगौ जायो बेफोरबायदि खामानिखौ नोंङो हराव मावनानै दोनाब्ला फुङाव नों जेबो खौ हरनो हानाय नङा आरो दिहुननानैहाय मानोना निउसफोरखौहाय जोंङो हर समावसो मोननो हायो नङा होमब्ला
औ औ
औ दा बेबायदिनो नोंथाङाबो एसे बुंनानै होदो बे आयदानि सायावनो।
हराव औ हर माने हर सानाथ' माने नायबाथाय माने गोबां फारागखौ नुनो मोनो जोङो जेनेबा हराव जोंङो जाय खामानिखौ मावनो हाया बे जों मा सानाव मावो माने बांसिन खामानिखौनो जोंङो जेनेबा सानावनो मावो हरावथ' जोंङो जोंनि बांसिन मानसियानो माने हरखौ जोंङो रेस्ट खालामनाय हिसाबै लायो जेनेबा जों सानाव गासिबो खामानिखौ मावजोब्बाय मावखांनानै हराव रेस्ट लायो आरो बांसिन बांसिनानो बिदिसो जायो आरो ना खामानिया खिन्थु माने खायसे खायसे जोंङो बै माबानि बाथ्राखौ बुंनो हायो जों एन्टारटिकानि बाथ्रा बुंनो हायो बेयाव सिक्स मानत सिक्स मान्थ सान जायो बेयाव माने एसे आलादा सिस्टेमाव जायो आरो बिसोरनिया। ओ हरावबो खामानि मावनांगौ जायो बिसोरनिया खारन बिसोरनियावथ' गेस सान थाबाय थाया नालाय माने सान जायो सिक्स मान्थ आरो हर जायो जेखौ ओंखायनो बिसिनिया एसे लाइफ स्टाइल एसे आलदा जायो आरो ओमफ्राय जोंनिखौ बुंनो थाङोबा जोंना जेनेबा सान नोंथाङा बुंबोखाबाय जेरै साना जोंनि थाखाय बिराद माने गोनांथि आरो जेनेबा जोंनि देहानिफ्राय लानानै बा जोंनि मावनाय दांनाय गासैबो खामानि मावनो दांनो थाखाय जोंनो माने ओ सानखौ नांगौ जायो जोंथ' जेनेबा साना जोंङो जेनेबा जोनोम जानाय निफ्रायनो जोंनिया लाइफ स्टाइलानो इदिनिफ्रायनो स्टार्ट जाबाय नालाय ओंखायनो जोंङो माने सानावनो मावो जेनेबा खामानिफोरखौ जेरै जोंङो हर अ हराव जुदि जोंङो हराव माबानाय मोनबा जेनेबा हराव मावनांगौ जानाय मोनबा खायसे खामानिफोरखौ माने जोङो लाइटफोरनि हेफाजाबजों मावनांगौ जाया होमबानिया माने सिस्टेमा एसे आलादा जागौमोन आरो आरो जोंङो बांसिन लाइट लाइटफोर लाइटखौ इउस खालामगौमोन बा माने हराव हराव मावनांगौबाबो माने बांसिन लाइटखौनो इउस खालामगौमोन आरो ना लाइट सोरबा एसे बेलेक बेलेक बुस्थु दिहुनगौमोन जानो हागौ माने हराव मावनांगौ मोनबाथाय ओमफ्राय जोंङो जेनेबा बुंनो हायो दा लाइट ओ साननि सोराङा माने नोंथाङाथ' बुंबोखाबाय जेनेबा जोंनि देहानि थाखाय बा भिटामिन दि फोर माने बेफोरखौ होयो आरो ना मानसिनो ओमफ्राय आरो बिफां लाइफांनोबो बिदिनो खायसे बिफां लाइफाङा माबा खालामनो हाया जेनेबा सारभाइभ खालामनो हाया बे ओ साननि सोरां नङाब्ला बांसिन बिफां लाइफांयानो मा सोरबो खालामनो हाया आरो माबा नङाबा ओ मानो होनब्ला बिफां लाइफाङा जेनेबा साननि सोरांनिफ्रायनो बिसोरो साननि सोरांनि आरो दैनिफ्रायनो बिसोरो गावसोरनि गाव आदार बानायनानै लायो बांसिन बिफां लाइफाङानो। बिनिफ्राय जोङो नायोबा माने साननि सोराङा जोंनि थाखाय बिराद गोनांथि आरो। ओ सान साननि सोरां गैयामोनब्ला माबायदि जागौमोनबो बेखौथ' मिथिला खिन्थु माने ओ जो-जोंनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट आरो ओमफ्राय ओ दाथ' जेनेबा जोङो खामानिफोरखौ ओ माबा मोनसे न'खरनि खामानि बा अफिसनि खामानि जोंथ' सानावसो मावो। हराव माव ओमफ्राय जुदि जोंनिया हराव मावनायबा एसे आलदा जागौमोन आरो। अ ओमफ्राय बिदिनो मा होनबावगोन
हराव आरो बेफोरबायदि माने गोबां खामानि थायोना
अ अ हरावथ' जेनेबा जोङो बांसिन रेस
जोंनि बर' समाजावहाय बेनि बागै ओम बर' समाजावहाय जोङो हाबाफोर जायोबा
औ अ आदसा बर' समाजाव हाबाफोराथ' बांसिनानो हर माने हाथासुनिफ हर' जायो आरो। आरोना बांसिनानो माने जोंनिया माने जानायावनो जानायावनो माने हाबाया हरावसो बांसिन जायो माने हाथासुनि बांसिन हरावसो खालामनाय नुयो आरो फार्स्ट ओ माबायावथ' जेनेबा सानावनो जायो बे रिसिपसनफोरा बा ओ खैनासैना लायनो थांनायफोरा बेफोरो माने हरावसो जानायनि नुयो आरोना। बे खैना लायखांनानै हराव लायनानै ओमफ्राय नेक्स्ट दिनासो बिदि ओम रिसिप- रिसिपसन खालामनाय नुनो मोनो आरो बांसिन माने हाबायाबो हराव जायो आरो हाबा दाननायफोरा बेफोरबो हराव जायो आरो। ओमफ्राय
जोंहा गोदोनि समावहाय ओ हिनजाव लायखारनो होनबाथाय जोंहा हराव लाय खारोमोन नामा।
औ नंगौ
उसुं जावनानै लाइ खोमानाय मानाय बेबायदि खोनायोना हरनि समावहाय।
औ ओम
सिखाव दाखायद बायदिसिना हाबनाय
औ
माने जोंनि समाजावहाय हर होमबाथाय माने गिखानाय फैयो आरो।
औ औ औ
हराव मोदायानो फैगोन खोमा साननानै बा अबे अवबा मोदाय ओंखारगोन मागोन बेफोरबायदि साननानै।
औ औ
गिनाय मानाय बेफोरो दङ आरो जोंनि समाजावहाय। आरो हर होनबाथाय मैदेर बायदिसिना फैनाय बा मोसा बायदिसिना फैनो हागौ होननानै लामा सामाफोराव ओंखारि
ओ ओम
बेफोरबायदि थासारिफोरखौ जों नुनो मोनो आरो हरावहाय।
औ औ हराव माने बांसिन मानसियानो ओंखारनो नागिरो आरो बेफोरो जिब जुनार लोगो मोनगोन बा ओ बां सिन मानसिनावनो गिनाय थायो आरो ना मोदाइ बुदफोर ओंखारगोन बा लोगो मोनगोन बिदि गिनाय थायो आरो बांसिन मानसि फोरा माने थांलाय फैलाय खम खालामो आरो। माने खाथि खाला जायगाफोरावल'सो थाङो खिन्थु इम्परटेन्ट बासो थाङो आरोना। ओमफ्राय गोनांथि नङाबा माने थाङा आरो ओरैनो हराव खाथि न'फोराव थाङो आरो। खिन्थु बिदि गोजान गोजान जायगाफ्राव हराव थांनायखौ नुनो मोना आरो।
उम। दा बे औ औ औ नंगौ। दा जोङो हर' जानाय मोनब्ला मा थिग जोंनि फुख्रिफोरावहाय नाफोरखौनो हमनानै जानो हानाय नङामोन खोमा।
औ औ औ।
गोबां खस्थ' जागौमोन बेफोरबायदि थासारि सोमजिनो हागौ आरो आंनिबा।
औ औ नंगौ।
मा थिग माइ गायनाय माइ, औ औ। माइ गायनायफ्राव माइ आबो जानाय नङामोन खोमा।
औ औ। साननि सोरां गैयाबाथ, ' अ। साननि सोरां गैयाबाथ' बुहुत बुस्तुआनो जेनेबा जानाय नङामोन आरो। खोमसि खोमसि आरो खायसे बुस्थुआ माने बिफां लाइफाङानो रज'नाय नङामोन बांसिनानो।
औ।
बेबायदि जागौमोन आरो।
नंगौ। दा बेखायनो जों-जोंनो साना जोबोद गोनां। नङा होमबा? सान नङाब्ला जोङो आधा जिउखौनो जोङो फेलें थांनाय बायदि मोनगोन आरो।
औ।
आरो जोंहा सारभाइब खालामनो थाखायबो जोंहा गोब्राब जानानै फैगौमोन।
औ औ।
मानोना जोंहा गाव दिहुननाय मोनसे मोब्लिब आलादा गैखाया। जोंनो मोब्लिब बाहायो होनबाथाय जों गुबुननिफ्राय दाहार लानानैसो मोब्लिब बाहायगासिनो दं जों दा। जि जायगायाव थायो आरो, बे जायगायावहाय।
औ औ।
आरो जों नायनो थाङोबा मोब्लिबनि जिथु बेसेन बे बेसेनाबो गोबां। नङा होमबा?
औ औ नंगौ।
बेफोरबायदि जों थासारिजों जोंहा मोगा मोगि जानो गोनां जागौमोन आरो।
उम उम।
ओंखायनो जोङो सानखौ जोंनो नांगौ।
औ।
साननिफ्राय मोननाय सोरांखौ जोंनो नांगौ।
औ। औ औ नंगौ।
दा जोंना माबाफोर बुंबावनो दङबा बुंबावदो। बेनि सायावनो आरो।
बुंनो गैथ'ला आंनि आ।
होमबा जों बे मोनसे सावरायनायखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै होननानै सानबाय आरो आं। औ।
दे होमबा।